हेलौ
अ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ आं फ्रि दं नोंथां।
औ मा खालामगासिनो दङ नोंथाङा दा?
आं दा ओरैनो जिरायनानै दंमोन।
अ ओंखाम जाबाय नामा?
ओ आं ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां।
अ संनो जाथ'वा
संनो जाबाय जानाया थेवबो सं संनायनि माबाखौ जुरिजेनथ'वाखै जुरिथ'वाखै। नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आंबो दङ बिदिनो ओंखामखौ आंबो सोंथवाखै र
औ नोंथाङा ओंखाम जाबायमोन नामा?
आङो ओंखाम ओ फुङाव जाखांबाय ओमफ्राय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै फैदोंमोन
अ बुंलाय नोंथां
ओ जोंनि बर' आइजोफोराथ ओम दानाय लुनायनि बागै जोंनि बर' आइजोफोरनि दानाय लुनायनि बागै ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
बर'फोरनि
बाहायो बा मा सियाव मा आगर होयो बेखौ नोंथाङा एसे बुंना हागोन नामा?
औ - औ बर'फोरनि दानाय लुनाय आरिमु होननानै बुङोब्ला जे गिबियावनो बर'फोरा साल खुन्था बानायनानै लायो न'खर न'ख खर बिनि उनाव ओम दंफांजों बानायनाय जे ताति माखु
औ
रासो सोरखि जेन्थेर बेफोरखो बेफोर बेफोरखौ नांगौ जायो जे जेनथेर जेरै खुन्दुं थुननो थाखाय बर'फोरा दंफांनि साखा बायदि दाब्ले लुद्रु खालामनानै दिरूं दिरुं लागायना बानायनाय जाथोसि आइजें जाय दानाय लुनायजों सोमोन्दो गोनां आरो ओम बिदिनो जोङो ओ जेरै दखना जेरै बर'फोरा दख दख नाखौथ' मोननै बाहागोनि गान गानो जेरै अग्रं दख'ना आरो लांगा दख ख्ना लांगा दख ना बानायनायाव बेफोर बेफोर ताटि माखु रासोफोरनि गोनांथि जानानै फैयो खुन आरो खुन्दुंनि खुन्दुंनिबो गोनांथि जानानै फैयो जायखौ जों लाथा एम्फौनि होमबा जों जिरख' बख'नानै लाथा एम्फौनि फिथोबजोंबो जों जि दानो हायो जि दानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बर'फोरनि आगर दं बेफोर जाहैबाय जायखौ जों आर'नाइ आर'नाइनि आगर बानायनायाव होनाय जायो बेफोर जाहैबाय हाजो आगर दिंखिया आगर फारौ मे फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब आगर बायदि रोखोमनि आगरखौ जों एर खाङो आरो बिदिनो आर'नाइ होननानै बुङोब्ला ओ सुबुं समाजावनो सुबुं हारिमुआव ओ आर'नाइआ गोबों -गोबां जौगानानै दं
औ जोंनि
औ जा जायगा आवग्रिनानै दं गोदो गोदाय बर'फोरा आर'नाइखौ दावहा नांनो थांनाय ओंखारलांनाय समाव जानजि खाफ्राना खाफ्रानायाव बाहायोमोन आरो आथिखालाव नाथाय बेनि बाहायनाया सोलिबोबाय बेनि बाहायनाया सोलिबोबाय बांसिनै उम आथिखालावथ' दावहा नांनो थांलिया नालाय मानसिफोरा गोदो गोदाय बर' जोहोलावफोर फ्रा हादोर जै खालामनो थाखाय ओ जेनेब्ला दावहा नांनो थाखाय सुथुरफोरजों दावहा नांनो थाखाय आर'नाइखौ जानजि खाफ्रानानै ओ बर'नि सिनायथि महरै लाना थाङोमोन जोहोलाव जोहोलावजोफोरा
औ जायखौ जों ओ गोदो आबैमोननि खुगानिफ्राय खोनानो मोनदों जे हरसेयावनो नो सोंनानै हरसेयावनो दिहुननाय बिदिखौ
गोदो गोदाय ओ हरसेयाव औ खुन्दुं लुसे लुनानै आर'नाइखौ दसे सिन दानानै बर'फोर आइजोफोरा बर' जोहोलावफोरनो गानहो हरोमोन नाथाय सम आरो थासारि जों लोगोसे आथिखालआव आर'नाइखौ ओ बाहाय थियाल बाहायथिआ सोलाय सोल' जाबोबाय औ आम नोंथांआ
नोंथांमोननि गामिआवबो उम जि दा दा जिफोर दानाया सोलियोना ना एसे खम जालांदों
दा जोंनिथिं जि दानाय होननानै बुङोब्ला हो जि दानायखौ जोंनि ओनसोलाव बारा नुनो थांलिया न'खरसे न'खर नै न'खरथाम न खरब्रै बेफोर बायदिखौ नुनो मोनो आगोल गंक ओ साफ्रोमनिबो बो नखराव आवनो ओ हिसान दानाय लुनायखौ नुनो मोनोमोन हो दा एसे खम जाबोनो हमबाय ओ खारन जोंनि ओनसोलाव मेसिनारि मिसिनजों दानाय लुनायबो ओंखार बायनालाय बेनि औ आगजु ओंखारबाय बेनि नि थाखाय ओ मेसिनजोंनो बानायनानै दिहुननायखौबो नुनो मोनदों आरो दा दानाय लुनाया जोंनि बर' बर' हारिफोरनि थाखाय ओ गाननाय ओ रां आरजिनोबो हायो
औ
खौ फाननानै बेफार बा फालांगि खालामनानै जों रां आरजि आरजिनोबो हायो दा नोंथांमोननिथिजाय मा मा ओ उम आगर एबा दखना दानाय नुनो मोनो
नोंथांआ बुंनाय बायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो एसे खम जालांबाय जि दानाया गेजेराव एसे खम जादोंमोन दा एसे जाबोफिननो हमदो आरो दानाय फुंनि सिम बांसिन नुनो मो ननाय जादों जोंनिखिथ' इदिनो अग्रं दख'ना होननानै बुङो आरो ओ लांगा दख'ना दायो गामसा दायो बिदिनो फालि दायो आरो आर'नाइफोरखौबो दायो आगरखौ बिदिनो हाजो आगर दाउसा मोख्रेब फारेव मेगन बेफोरखौनो जोंनि गामि ओनसोलावबो दानाय जायो आरो
औ नोंथां ओ
नोंथाङाबो जि दाफेरबाय नामा? बा नोंथांनि न'खरावबो जि दायो नामा?
जों जोंनि न'खराव जोंहा आइया आगोल दानायखौ नुनो मोनोमोन दा समनि आंखालाव बेखौ आरो मेगननिबो एसे ओ खम नुनायनि थाखाय दानाय जालिया
ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा जि दानो रों
आं जि दानायखौ सिखायाखै जि दानो मोनफेराखै माने रोङा
औ
सिखायनाय जायाखै
औ
नोंथाङा दाफेरनो मोनदों नामा?
आङो आइ दानायाव ओ एसे एनै दानो मोनदो थेवबो आङो हारसिङैनो फार्स्टनिफ्राय हारसिङैनो सोंनानै हारसिङैनो दानो हाया जे ओरैनो दानोखिनिखौ हागौ आरो बिदिनो आइजों मावफानो मोनदों आरो जेरै खुन्दुं थुननायफोराव बा जि सोंनायफोराव बा खुन्दुंखौ जोङो माथा खुन्दुंखौ जों बांसिन उम ओंखाम होनानै दैयाव ओंखामखौ होनानै मार होनाय जायो नालाय बेफोरखौ होफानो मोनदो आरो बेनि उनाव खुनदुंखौ ओ रानोब्ला खुनदुंखौ रानोब्ला थुननानै उम थुननानै जों मुस्रा सानाय जायो ओ आरो बेनि उनाव ओ सोङो जों मा दायो नोङो गामसा दायोना दख'ना दायो बिदिनो सोंनायनि उनाव नो नोखौबो खननो एसे रोंगौ आरो बिदिनो दानोखौबो एसे हागौ नाथाय ओ आगरखौ एरनो आं रोंद्रायाखिसै
अ नोंथां
जायो समनि आंखालाव ओ रोंनायबो ओ जायासै नालाय दा दानो एसे एसे बावगारलांबाय थेवबो दानोखिनिखौ रोंगौ आरो
औ ओ नोंथाङा ओ
ओ नोंथां आं बुंनो हागोन नामा
हो
ओ नोंथाङा दा न'खराव ओ न'आव न'आव गुबुननो दानो हरो ना मेसिनारि दानायफोरनिफ्राय बायनानै बांसिन गाननायखौ नुनो मोनो
ओम जोंहा आगोल दायोमोन दा दा दाथ'लिया बेनिखायनो जों बायनानै जिखौ बायनानै गानो जे जेरै लांगा दख्ना अग्रं दख जाय आरो अ दख'नाखौ न'आव गाननो थाखाय जोङो बायो दख'ना होननानै बुंङोब्ला जों दख'नाखौ बायदि गाबनिबो दानाय दायो जेरै गोजजा गोमो गुफुर बायदि आरो जों ओ खुन खुन्दुङाव पियासनि पियासनि बिगुरजोंबो ओ कालार बानायनो कालार बानायनाय नुनो मोनो औ गाब फुनानै आरो बिदिनो जि होननानै बुङोब्ला इनदि इनदि जिनि बेसेना जोबोर गोबां बांसिन ओ दा जोंनि दानाय लुनाय बेखि
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय दसे सम होनायनि थाखाय
औ नोंथांनिसिमबो आं गोजोननाय थाबाय बावहरबाय
दे बिदिब्ला लाखिथ'नोसै
औ दे